औ हेल
औ खोनादों नोंथां देलाय बुंलाय
अ नोंथाङा दायो मा खालामांगासिनो दं नोंथां
आङो नै दायो ओरैनो दासो दुगैखां लोबखांनो आङो दायो जिरायनानै दं आरो आराम मासियावहाय
अ खबरफोरालाय मोजां ना नोंथांनिया
औ बरथमान थिगानो जोंहा बिदिनो संसारा थिगैनो सोलिगासिनो गसायनि अननायावहाय जोंहा नांगौखिनिफोरा दंखाजोबो औ औ नोंथांलाय माबोरैथो खबरफोरालाय
औ आंनियाबो बेफोरबायदिनो सोलिबाय दं नोंथां औ थ
उम ओमफ्राय ओंखाम जाखांबायमोन
औ जाबायमोन नोंथां सानसुनि जाखांबायमोन जानायालाय जोंनिया माबासोमोन थास' बिबारजों ना गोरानसोमोन नोंथां ओमफ्राय बानलु बाथोनमोन औ
साबद्रायबायसो बाथोन थाा नोंथां जोंनियाबो थास बिबारजों नासोमोन
अ अ एखे एखे माथो ना ओंख्रैया औ नोंसिना ना जाबाय आरो जोंनिया ना गोरानो जाबाय
ऐ एखे खथा
औ नोंसिनिया गोथावसिन जाबाय आरो ना गोथांजों संबोला साबसिन गोरानजों संला बांद्राय जानो सुवलां ना गोरान जानो बायो आरो
ए ए
औ बाथोनो थानायखाय जासाबबाय थेब्लाबो।
ओ
ओ उम नोंथाङा दायो ओरैनो दंब्ला। जों सावरायलायनो हागोन नामा नोंथां?
हायो नोंथां सावरायनो।
अ नोंथाङा बेफोरबायदिनो बा सिगांनिफ्राय खोनाबोनाय बा रोंनाय एबा नोंथाङा बुजिनानै बा हमदांनानै मोननाय सल'फोरखौ नोंथाङा रोंगौ नामा नोंथां?
औ औ रोङो माखासे रोङो?
अ नोंथाङा होमबा? जोंनि आयदाया बेनो नोंथां जा नोंथाङा जा सल'फोर मोनथिनाय एबा रोंनाय बेफोरखौ नोंथाङा आंनो खोन्थाना होबा बा फोरमायना होबा आङो जोबो मोजां मोनगौमोन आरो मानो होनोब्ला जों सल'फोरजोंबो एफा एनै रोंगौथि एबा गियान बुथुमना लानाय नालायो औ आं माने बेफोरबायदिनो गुबुननिफ्राय खोनासंनो गैया गियान बुथुमना लानो रोंगौथि लानो बै सल'फोरनिफ्राय खोनानानै जोबोद मोजां मोनो आरो।
औ।
औ इखायनो नोंथाङा सल'फोर मिथियोब्ला आंनो एसे एनै फोरमायना होनो हागोन दे नोंथां।
औ हागोन दे नोंथां अब्ला खोनासंलांबाय थादों नोंथाङा?
औ।
खोमा होनानै
ओ
औ सानसेखालिनि बाथ्रा आरोना सियाल आरो। सियाल आरो बोराय बुरै थायोमोन आरोना मोनसे गामियावहायो।
औ।
जे औ जोंहा मोननो हायो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगाजों खुगा सोलिबोनाय बेयो बाथ्रा आरो नैबे खुगा थुनलाइ मा मा होनो इखौ खुगा फावथाय नामा होनो? ना मा
माखौ नोंथां?
औ ने बेखौ खुगाजों खुगा सोलिबोनायखौ जोंहा नै बेफोरबादि सल'खौहायो
औ खुगा थुनलाइ
खुगा थुनलाइ होनोमोनना
औ औ।
औ बेखौहाय नै बेफोर आरो नै बेफोरो खुगानिफ्राय खुगा सोलिबोनाय बेफोर माखासे सल'फोर आरोखि जे जोंहा सानसेखालिनि बाथ्रा मोनसे गामियाव सियाल सियारफोर था सि सियालफोर थायोमोन आरो बोराय बुरै थायोमोन आरो नखरसे नै बेयाव सानसेखालि बोराय बुरैयो बिदिनो थारुन गायबाय थायोमोन आरोखि थारुन बिदिनो थारुन गायो। आरो बिदिनो गोबां बिदिनो रंजा खुसि जायोमोन आरोखि बोराय बुरैया बिदिनो आबादफोर मावनानै आरो बिदिनो थारुन गायोमोन नालाय सानसे खालि थारुन गायबाय थानायावहाय सियाला मान होनखोनो थारुन गायबाय थानाय समावहायो आबै आबौ सियालखौ औ थारुनखौहायो नै बिदि गाया रुनानैसो गायो होनबाय जाहैदों सियाला
खोनादोना नोंथाङा? औ सानसे नै सियाला ओरैबायदि बुंबाय आरोखि ओ थारुनखौहाय रुनासो गायो आमफायो थारुनखौ रुनासो गायो नै बिदि ओरैनो गाया थारुनखौ रुना गायब्लासो मोजां जायो होनबाय आरोखि
उम
उम बिदि आरोखि थारुनखौ रुनासो गायो बिदि गाया गोथाङै बिदि रुना गायबा बिराद मोजां जायो आबै आबौ होनना बुंबाय आरोखि सियाला आरो बिदिनो बोराय बुरैयाबो सियालनि खोथा लानानै थारुनखौ रुनानै गायबाय ओमफ्राय हरावहाय सियाला मा खालामगोननो थारुनखौहाय गावसोरसो फैनानै जाफैबाय जाहैदों रुनानै दोननानै गायनो थिननानै आरो बिदिनो थारुनखौ रुनानै गायनो थिनबाय बिदिनो थारुन रुनायखौ जालांजोबबायसो जाहैदों सियाला बिदिनो थारुन रुनाखौ जालांजोबनानै खिनासो गालांबावबाय जाहैदों खिनानै फ'बनासो गालांबावबाय जाहैदों हाखरावहाय फ'बना गालांफिनबायनो ओमफ्राय बोराय बुरिआ आरो नेक्स्ट सानखालि नायबायनो हाखौ बुरनानै मा मोनखो सियालनि खि गोजासोनो
बिदि आरोखि सल'आ आरो बिदिनो स'से दंबावो सल'आ आमफय बिदिनो बोराय बुरैआ जोबोरैनो जोंबाय जाहैदों बेफोरखौ राग जोंबाय जाहैदों बेफोरखौ खोना नुनानै सियाला जि खिनानैसो गालांदों रुनानै गायनो थिन फैनानै गाव जालांजोबनानै थारुनखौहाय आरो बिदिनो बोरायमोन बोराय बुरिआ मोनसे साल सोलिबाय जाहैदों जे ओरैबायदि साल सलिबाय ओ बिदिनो बुरिआ बुरिआ बोरायखौहाय बिदि होनबाय जाहैदों ओ न'सिङाव हाबनानै सियालफोरखौ सियालफोरनि खाथियाव होनबाय आरोखि बोराया थैबाय होननानै बायहेरायाव थानानै गाबबाय थाबाय आरोखि आरो आमफाय बिदिनो सियालाबो नायहैबाय आरो इदिनो मारै जाखो होननानै आबौआ थैनाया होननानै नायहैबाय नालाय आरो बिदिनो नायनानै बुरिआ होनबाय आरो सियाल मासे हाबनायावहाय मासे हाब्बाय बोराय मासे हाब्बायहाय बोराय होनबाय आरो आरो मानै हाबनायावहाय मानै हाब्बायहाय बोराय आरो बिदिनो माथाम हाबनायावहाय माथाम हाबबायहाय बो बोराय बिदिनो होनबाय आरो बेसेबां हाबो बिदिनो जेब्ला सियाला गासै सियाला हाबजोबो अब्ला बोराय बुरैजों लोगो नांनानै नैबे सियालखौहाय थखन लाना दोंन खायोमोन नालाय बिदिनो थखन लाना दोननायजों बुथारजोबबाय आरो बुथारनायावहाय जेने थेने मासेल' बारलांदों जाहैदों सियाला नैबे मासेल' बारलांनाय सियाला जोलि जायैगौमोन खोमा बियो जो जागौमोनदां नैबे मासेल' हाबनाय सियाला सै एरलांबाय होनना आरो दानि सल'सो जों मिथिला बेखौ आसलि ना नंगौना नङा बाथ्राया इदि आरो जे मिथिनाय मथेब्लाथ' दानि मिथिनाय मथेब्लाथ' सियाला जे बे जोलैयानो जोलै एरबाय जाहैदों माने खोथाया
आदसा
औ बिदि आरोखि सल'आ नैबे सल'नि गेजेरजों नैबे मोनसे खोथाखौ जों मोजांयै मिथिनो मोनो जे जोङो बांद्राय बिदिनो गावनि बांद्राय बिदिनो गावखौ गोरों होननानै देखायजाया आरोखि जिहेथु सियाला गावसोरखौनो गाव नोगोद गोरों साननानै बिदि थगायनानै उलथा बुथार जायो आरो इदिनो जोङो बिदि मावब्लानो बिदि उल्था बुथार जाफिनबाय आरोखि जानायनि दान्दायावनो जों बिदि थैयो होननाया बे आरो सल'नि गेजेरजों बेफोरखौ मोथिनो मोनदों आरोखि आरो नोंथाङा नैबे सल'नि गेजेरजों मा रोंगौथि मोनखो बा मा बुजिनो मोनखो नोंथाङा एसे फोरमायदो दे
औ नोंथांनि सल'खौ खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनदों गोदो गोदाय एसे एनै खोनासंनायमोन बा बावबायमोन आं बे सल'फोरखौ नाथाय नोंथांनिफ्राय दा खोनासंनानै मोजां मोनदों आरो दा रोंफिनबाय बा गुबुननो फोरमायफिननो हासिगोन आरो आंबो बेफोरबायदि सल'खौ
औ औ
औ जोबोद गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदि नोंथांनिफ्राय बे फोरबायदि मोजाङै मोजां सल' बा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बेफोरबायदि सल'खौ नोंथाङा मोजाङै मोजां फोरमायनानै बा सुजुनानै आंनि सिगाङाव खोन्थाबाय दा आङो मोजाङै मोजां खोनानो मोनबाय
औ
थिग बेफोरबायदिनो जोङो गुबुन सासेनिफ्राय गुबुन सासे बेफोरबायदि सल'आ बारलायनांगौ अब्लासो जों खुगानिफ्राय खुगा सोलिबोनाय सल
उम
हा सल'बाथा होननानै मिथियो बैफोरनो जोंनि माने जेनेरेसननिफ्राय जेनेरेसन एन बेफोरबायदिनो बास्लायबोनांगौ आसलाय आरो बास्लायबोबाय थाबासो जोङो बेफोर फिसा फिसा गुसुं गुसुं सल'फोरनिफ्रायबो बेफोरबायदिनो गियान आरजिनानै लानो हायो।
औ
बा गियान मोनो जों बेफोरखौ खोनासंनांगौ आरो मिथिनांगौ बेफोरनो जोंनि गोनांथि आरो जोंनि सोलिबाय थानाय जिउआव बेफोरनो मदद खालामो आरो
औ
जोङो बेफोरनि सल'फोरनि बागै जों जा गियान मोनो बेफोरजों थाखाय खामानि गोनां जेरै बे सल'आवहाय नोंथाङा खोन्थानाय बायदि ओ जा माने सेलफोरा गावनि लुबैनाय बा गावनि सोलोजों बेफोरबायदिनो ओ मा होनो बोराय बुरिखौ फोथाय खेबस खामबाय बा थगायबाय नङा ओमबा नोंथां औ सोरनि जानो आदोर एबा गावसोरनि मोनजानो थाखायनो बेफोरबायदि बोराय बुरैनिखौ गोबां लस एबा खहा खालामना होबाय। बा थगायबाय बेफोरबायदि थास'खौ रुनानै गायोब्ला गोबांनिफ्राय गोबां मोजां जायो होननानै बिसोर थगायबाय आरो बिसोरो बिदिनो खालामनानै हरावहाय बेफोरबायदि गासैबो थास'खौ जालांबाय नङा ओमबा नोंथां?
औ
औ बैफोर जालांनानै बैसोर गावसिनि सोलोखौ बाहायनानै गावसिनि जानो बा गावसिरनि आदारखौ सुफुंनो गावसिरनि उदैखौ सुफुंनो बेफोरबायदि सुफुंनो थाखाय बिसोरो माने गुबुनखौ थगायबाय आरो थगायबाय फोथाय खेबस' खालामबाय नङा ओमबा बेफोरबायदि जों माने गुबुन खौ बेफोरबायदि फोथाय खेबस' खालामनाङा होननानै जों मिथिनो मोन्दों बे सल'नि गेजेरजों मानो होनोब्ला जाय फोथाइखेब खालामजायो बा गावनि सोलोखौ बांद्राय बा गावखौल' रोंगौथि गोनां बा मालिनि साया था मोनजानो लुुबैनाय
औ
औ बेफोरो जोंनि थाखाय खहा गोनां नङा होमबा नोंथां औ जेरै बे सियाला गावखौनो गोरों आरो गावनि उदै सुफुंनो थाखाय मालायखौ थगायबाय। फोथाय खेबस‌' खालामबाय बेफोर गाज्रि हुदा नङा होमबा नोंथां? औ नाथाय इयुनाव एबा लासावहाय बिसोरबो बेफोरबायदिनो फिन साजा मोनफिनदों नङा होमबा जेरै बोराय बुरैया रागा जोंनानै गावसिनि आबाद बा गावसोरनि थास' गायनायखौ सियालफोरा जाजोबनायनि जाहोनाव रागा जोंनानै बिसोरबो माने बेफोरबायदिनो फिन जाथाइ बा सुथुर लाफिनबाय आरो बुथारजोबजाफिनबाय औ बिस आरो बे बोराय बुरैनि सायाव जों बुजिया मोनोदि जों गा सैनिबो बाथ्राखौ लाजोबनाङा नङा ओमबा सोरबा सोरबा बेफोरबायदिनो थगायो थगायनानै जोंनिखौ खहा खालामना होयो। जोंनि मावनाय दांनाय बा जोंनि मोननो नांगौफोरखौ माने थगायनानै जोंनिफ्राय जोंनि मावनाय दांनाय बेफोरनि राङारि खावरि बेफोरनि सायाव माने थगाय थगाय जोंनिफ्राय जाख्ल'यो आरो बेफोरबायदि माने जाख्ल'नाङा आरो फोथायनाङा आरो गुबुनफोरखौ। बे सोलिनायनि गेजेरजों जों बेफोरखौनो मिथिबाय नङा होमबा नोंथां नोंथांनिफ्राय बेफोरबायदि मोजां ओनसोल बेखौ खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो आं औ थ' नोंथां जोंहा औ औ समआथ' जाबाय जोंहा नोंथां औ एसेयन' दोनथ'नोसै नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथांसो रायज्लायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों नोंथां
औ दे नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदि सल'खौ खौ नोंथांनिफ्राय खोनासंनानै औ दे सोलिबाय थागोन नोंथां
औ